खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नों
औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरा मारै ना हमनानै जायो? बेनि सायावबो रायज्लायनोसै ना नोंथां। औ औ औ औ दा ना हमनाय होनबा नोंथाङा नोंथांमोनथिं मारै हमो नाखौ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होदो।
जोंनि बर' हारिनि ना हमनाय ओ आयदा बुङोब्ला थ' जों गिबियावनो जोंहा ओम जेखाइ खबाइ फैग्रोयो ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा जेखाइजों ना गुरनानै ओ ना हमनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनो मोनदों।
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि अनगायै जोंनि बर' ओ सेंग्रा एबा बर' जोहोलावफोरा ओ जोंहा स बे सेवालि बुंनाय मोनसे जे दङ। जायखौ सारनानै जों ना हमो नै बेखौबो जों सिगांनिफ्रायनो बाहायबोनाय जादों। नाथाय बेनिख्रुइबो सिगाङाव जोंनि बर'फोरा सेन खानानै बा खखा खानानैबो ना हमोमोन औ बेखौ जों गावनो न'आव औवाजों बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां
आ जों सेवालिखौबो न'आवनो बानायनाय आं नुनो मोनदों। नाथाय दानि मानसिफोरखौथ' एसेबां बानायनाय नुनो मोनाखै बायनानै मोनो नालाय। दाबो बेफोर ना हम नायनि जा आदब खायदा बेखौ ओ जोंनि ओ बर' माहारिया ओम सिगाङाव जाबायदि ना हमोमोन बेफोरबायदि आयदा बा आदब खायदाजों दाबो ना हमनायखौ नुनो मोनदों आरो। बे नाखौ हम नानै ओ गोदो गोदायथ' नानि इसेबां ओम आंखाल गैयामोन नालाय आ जाला जानला मोनला दंग' बा फोथारफोरावनो दैज्लांफोराव ओ दै देरोब्लानो ना खौ हमनो हायोमोन आरो। नाखौ हमना ला बोनानै आ बेखौ जानाय खौ जानानै फोरानोमोन। फोरानना दोननानै बेखौ गोबाव सम बेफोरबायदिजों जेरै जोंनि ओम बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय बर' हारिनि ओ सबाइ ओ जों ना गोरान बा बेफोरबायदि जामुं जों जानाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बेनि अनगायैबो ओ बांद्राय गोबाव नङा ओ एसे एसे इयुनफोराव बे खौ हमनानैबो गोबां मानसिफोरानो गावनि ओ गावनि जिउआव जा रांनि एसे गोनांथि बेखौबो सुफुंनानै लानो हादों फाननानै बेबायदियैनो बर' फ्रा ना हमनानै ओ जाबोदों आरो। बेजों गावनि नांगौ जानाय ओ रां ओ फोरखौबो सुफुंनानै लानो हादों। आं बेखौनो बुंगोन नोंथां नोंथाङा मा सानो बर'फोरा माबोरै ओ ना हमबोदों आरो बे ना हमनायनि आदब खायदा आरो बेफोरनि सायाव एसे बुंफुरनानै होदो नोंथाङा।
नंगौ नंगौ ओ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोबायासिनो दङ आरो दासिमबो हमनानै जागासिनो दं आरो। उनावबो जालांबाय थागोन आरो औ औ दा जेरै नों ना हमनाय होनोबा जों नाखौ मोनथाम मोनब्रै जायगायाव हमो ओ दा दैमा दै बोहैबाय थानाय दैयाव दैमा दै आरो जेनेबा हर खाथि होनो सोरबा सोरबाया गोबां आलादा नाम होनो बैफोर दैयावहाय ना हमनाय ओमफाय दुब्लिनि फोथार फोराव ना हमनाय ओमफाय ओ माबा हाजोफोराव हमना हमनाय बेबायदि आरो आलदा आलदा जायगायाव हमो आरो जों ओमफाय आलादा आलादा जायगायाव हमहनानै बै हमनायनि जेनेखि जोंनि माबा मुवाफोर हमग्रा मुवाफोराबो आलदा आलदा आरो बेसादफोराबो हमग्रा बेसादफोराबो आलादा आलादा ओरै आं दा फोथारनिखौ बुंगोन फोथारावहाय जोङो नों दहाय बुंनाय बायदि जेखाय जोंनो जेखाइखौ नांथारगोन आरो जों जेखायखौ जे जेखाइजों हमनाय जेखाइजों गुरनानै जोङो नाफोरखौ लाबोनाय जायो आरो ना सिंखावरि गांजेमा जि मोनो जों बेखौ लाबोनाय जायो आरो बेखौ लाबोनानै जोङो नाखौ मोनोबा जोङो मैथाफोरजों जायो जोबोद गोथाव जायो मैथाजों जानो आरो ओ ओ फाथो फाथोजोंखो जोङो ना गारज्रिदनानै फिल' फिल' सिल' जानाय माने लिमोनद्रुलानाय एसे खारै होनानै जों बेजोंबो जायो जोबोर गोथाव नाङो बेजोंबो नाखौ लाबोनानै जाफैनो आरो सिंखावरिफोरा बुरजा मोनबोफायोबा ना गुरनायावहायनो जों बै सिंखावरिखौ एवनानै बाथोनबो जों जायो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो गांजेमा होननानै बुङोबाथ' गांजेमा मोनफ्लांबायायोबोथ' मानसिफोरा ओरैबायदि खुसि जायो जेनेबा माने बै दिनखालि माने माने बेहा दस्रा जेबो माबा थाया आरो माने बेनि खुसियानो माने बेखौ माने थाफाबाय थायो आरो सानसे बिनि खुसियानो माने जोबनो गैया जायो आरो ओइ जोंखालिनो बे गांजेमाखौ जोङो गांजेमाखौ लाबोनानै बाथोन जाफैयो आरो बे जायैबाय जोंहा माबाजों हमनाय जेखाइजों हमनाय दाना फैलायबाय जोंहा मेरला रोख रोखोमै जों हमो जेरै सेनबो सायै जों फोथारावहाय सेनजोंबो जोङो ओ ना हमनाय नुयो आरो जेरै ना हमनाय बेखौ जोङो मोनायाव सायो फुंनि सोरां सोरांसेयावनो जों सान ओंखारैसेयावनो माने मानसिफोर सारिथासोयावनो जों थांनानै बे सेनफोरखौ बोखांनानै नाखौ लानानै फैनाय जायो आरो बेफोरखौहाय आरो जोंहा बे सेनजोंनो आरोबाव जोङो खुसियाबो सायो आरो जेरैहाय खानस्रिखौ जों जावनानै फेसेवनानै बेखौ सिथ्रियाव खाथबनानै बेखौ सेन सिङाव सोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बे खानस्रियाथ' मोदोमगोन नालाय बे मोदोमबाथाय माने बे खुसियाया जानो फैगोन आरो बे जानो फैयोबाथाय जों खुसियाखौ मोननो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे खुसिया खुसियाल' नङा जोङो खुसिया सानायावहाय आरो दस्रा नाफोरखौबो जों मोनफानो हायो आरो बेबायदि जायो आरो बेखौ लाबोनानै जों जाफैयो खुसियाखौहाय जों मोनबाथाय बिराद भिटामिन गोनां होननानै साननानै लायो बयबो आरो जायोबो नंगौबो भिटामिनबो दङ बुस्थुआ जों खु खुसियाखौ जानायावहाय फोसाबनायाव एसे जोंहा खस्थ' दङ माने जेरैहाय दै गुदुं फुदुंग्रोनांगौ दै गुदुं फुदुंग्रोनायनि उनावहाय बिलाइ गोब्रा जेनेखि दुमब्रु बिलाइफोर बिनो दुमब्रु बिलाइल' नङा जोंनो गोब्रा बिलाइखौ नांगौ आरो माने बिनि फिसलर फिसलरखौहाय ओ बोना बोस्रोद जोबनानै गारनो आरो नङा होमबा नोंथां फिसलर नालाय जों फिसलरखौ डाइरेक्ट जानाय जाया आरो ओंखायनो फि बिनि बिलाफोरखौहाय जोङो संख्रि बा गोब्राब बिलाइफोरखौ होनानै जोङो माने बेखौ बोस्लरनानै जायो आरो नोंथां ओ आरो जोंहा ओरैजा जेनेबा माबायोबा बेथ' जेनेबा सेनजों थांलायबाय आरो जोङो खखाबो सानानै जों फोथारनि नाखौ हमो आरो खखाखौथ' मोनथिगौ नोंथाङा
औ मोनथिगौ नोंथां
सिंखावनानै बेखौ माबानाय जायो आरो औवा थसेखौनो सिंखावनानै बेखौ एसे हेबनायबायदि जायो आरो बेखौ बिजोंबो जों सायो औ बेयावबो जोङो ना मोननो हायो खांख्राइ मोननो हायो मालाबा खुसियाबो जों मोननो आरो बेबायदि जों बेफोर नाफोरखौ लाबोनानै रोखोम रोखोम माने मैगंफोर जों आलादा आलादा मैगंफोरजों जों जाफैयो बा एवनानै जायो बा सोरबाया संनानै जायो सोरबाया जौजों लोङो बेफोर बायदि आरो आरो बिनि उनाव जोंहा फैनानै जेला दैबाना जायो दैबाना जायोबा बे फोथारफोरावहाय अबावबा खालभार थानाय अबावबा माबा गुवार गैयाबाबो जोङो लाबजे सानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ लाबजे सानायाव आरो जोंहा आलादा ना मोनबावो जेखौ जोङो सेनाव बारा मोना बा बे बुस्थुआ हमजाया बेफोर जाहैबाय ना मावा। ना मा खौ जों जोङो मोननो आरो आरो बे नामाया जोबोद गोथाव जायो ओ माने दस्रा नानिफ्राय आलादा जायो आरो जेखौ जोङो मैथाजों जाफैयो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथाङा खायलाखौ मिथिगोन ना मिथिया खायला गोखाखौ नोंथाङा?
औ मोनथियो नोंथां
खायलाजोंबो जोङो बेखौ बेखौहाय जाफैनाय जायो आरो माने बे दै बाना दैज्लां टाइमावसो मोनखायो नालाय ना मावाखौ ओंखायनो खायलाखौबो दैज्लां टाइमावसो मोनखायो नालाय जों बेफोरजों लाबोनानै जाफैनाय जायो आरो ओइ दिनखालि माने खायलाजों संनानै जायोबा जाबानो ना होननाय जायो आरो नोंथां मानो होनबा ना माव गोबांथार थायो नालाय जाबानो नामावा आरो जाबानो नामावा थारमाने खायलाखौ खायलाया माने खामानि गैयै बायदि जायो आरो। बिनि गोखाखौ गोखा खौनो मोनला आरो ओदिनखालि माने जाबानो ना होननाय जैबाय आरो बुस्थुआ बेबायदि बिनि गोखाखानो नाखौसेो खाो बानायोन ज गोथाव जायो ओंखायनो नाखौ मोनजानायाय थानायखायनो खायलानि गोखाया गैला होनलायनाय जायो आरो माने बेबायदि जोङो जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो एबा जों जाबोबाय थादों आरो। दा नोंथांमोननियावहाय बै नाखौ बोनानै लाबोनानै बा हमनानै लाबोनानै मारै मारै जायो? जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
नाखौ नोंथाङा जेरै दा बुंनानै थांबाय। आ जों नाखौ ओ जोङो जेखाइजों हनानै जा मोनो गांजेमा बा गावरेमा
नंगौ नोंथां
जों देनानैबो जायो आरो सोरबा बेबायदियैनो जानानैबो मोजां मोनो एवनानै। आ नाथाय बे जों ना हमनाय समाव जा गोरै ना मोनो बा बे गांजेमा मोनो
नंगौ नोंथां
जोंनि बर' माहारिया सिगाङाव ओ बे हालेवनाय समा समाव दैज्लां बोथोराव फुङावनो बयबो हाल होनानै लाङोमोन नालाय। ओ बेयाव आ जा ओंखाम फुङाव हा बिसोरो ओ रिंगा थाम ओ ब्रै बाजियावनो थाङोमोन नालाय फुङाव बेनिफ्राय उनाव रुवा थि ओ माइ गायनो रुवाथिफोर थाङोमोन। ओ फु-फुङाव ओ बेनिफ्राय बे न'नि मानसिफ्रा बेनो बे जा हालेवनाय ओ बेनो ओंखाम लानानै थाङोमोन बेबो गांजेमा नङाबा बे गोरि नाजों देरनाय बाथोन आरोना। दै सोमनानै जायो। ब्लाबो बेजों एसे गोबां ओ सुहाबनाय मोनो आरो ना। आ जोंनि बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो बेबायदियै ओ बे गांजेमाखौ बाथिन देनानै ओंखाम गोजाब्लाबो जानानै जोबोद गो नाय मोनदों आरो जाबोगासिनो।
नंगौ नोंथां
बेनि अनगायै आरोबाव नोंथाङा बे उम मावा ना बुंबाय मावा ना फिसा बेखौ जोङो जों दला बुङो बेखौ नोंथांमोना मा बुङोथाय मोनसथिया दला जे हाजानाय बुङो ओ बेयाव बेयावबो जों नाखोनो हमो नाथाय बे दलाजेयाबो फिसा आरो एसे गुबुं एबा एसे गेसें बिदि रोखोमनि थायो आरोना दा गुब दलाजियाव जोङो जेरै मावा ना बा ना फिसाफोरखौ हमनाय जायो।
नंगौ नंगौ
खौ लाबोनानै जोङो ओ जोङो बे ओ हालदि बिलाइयाव नङाब्ला थालिर बिलाइयावबो जोङो बेखौ मेनानै जानाय जायोमोन आरो। बेयो जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि जानाय बुंब्लाबो गा ओ नंखाय जानाय नङा। मानो होनब्लानो सिगांनि मान मानसिफ्रा बेखौ मे- मेनानै जानानै मोजां मोनोमोन आरो जेरै बे हालदि एबा बेयावहाय ओ जा सुं ओ संख्रि होबाय थाव एसे होबाय बेफोरबायदिनो बेखौ फिक्स खालामबाय खालामनायनि उनाव बेखौ थालिर बिलाइयाव खा थुमनानै बेखौ खौ अराव ओ हांगाराव ओ सावोमोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां ओ दिनै जोंहा सु समाबो जाबाय जों इसेबां दोनथ'सै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय गोजोन्थों औ